हेलौ।
हेलौ नोंथां।
अ।
नोंथाङा खोनादों ना नोंथां आंनि बुंनायखौ?
अ खोनादो नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दा?
आं दा दङ ओरैनो।
औ ओंखामफोर जाबाय नामा नोंथां?
ओंखाम जाथ'वाखै नोंथाङालाय?
औ आंबो दोङो नोंथां जिरायनानै ओरैनो। आंबो ओंखाम जाथ'वाखै।
अ।
मामोन नोंथां?
आदसा सावरायनानै नोंथांखो कल खालामनाय जादोमोन नोंथां।
औ बुंलाय।
औ नोंथाङा सम दोङोबा नोंथां?
औ रायलायजागोन दे।
औ औ नोंथाङा
बा जोंनि गामियारि ओनसोलाव आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ जोंनि गामि ओनसोलनि
टाउन बा गामि ओनसोलाव आबाद मावनायनि सोमोन्दै
आ दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोराव ओरैनो जोंनि ओनसोलाव दा माइ गायनाय सोलिगासिनो दङ।
अ ओं
दा दैलां बोथोराव दुब्लियाव माइ गायगासिनो दं आरो
औ औ ओमफ्राय बे दा बेनिबादि ओ माइ आबादखौ माबायदि बा मा मा र'खमै गायनाय जायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा एसे
औ दा दैलां बोथोराव दैज्लां बोथोर मोनफिननाय लोगो लोगोनो
औ
माइखो गिबिनो बस्थायाव सोमबाय आरो
औ औ
सोमखांनायनि उनाव दुब्लियाव दुब्लिखो मोजाङै फोमोननानै
औ
बेआव माइखौ फोननाय जायो आरोना
औ औ
बेनि उनाव बेयो खोथिया जायो
औ औ
बे खोथियाखौनो उनाव दुब्लियाव गायो आरो माइ हिसाबै
औ औ ऐ ओ बेबायदिनो माइ आबादयाव मावनाय जायो आरो ना नोंथां
औ औ जोंनि ओनसोलावथ' बेबादिनो जायो मावनाय जायो
औ औ ओमफ्राय दा बेफोरबादि माय आबादफोरनि गेजेरजोंनो जिबनाव हानायमाने गावनि जाग्रा आदारखौ दिहुनना लायो आरोना नोंथां
औ औ औ दा जोंनि ओनसोलाव बेबादिनो सोलिगासिनो दं आरो माइ आबाद मावनानै
औ औ‌ नोंथां औ
दा बेनो बे दैलां बोथोराव बे माइ आबादानो गुदि जानाय आबाद आरोना जोंनि थाखाय
औ औ नोंथां नले माय आबाद मावनायनि गेजेरजोंसो जोङो गावनि जाग्रा एबा जोंनि गुबै आदार बेखौ जों दिहुन्ना लानो हायो आरोना नोंथां
प्राय जोंनि ओनसोलाव बोथोर लाना बोथोर आबाद मावनाय जायो दा दैलां बोथोराव दा माइ आबाद मावो आरो ना जोंनि ओनसोलाव
औ दाबायां औ बेनिफ्राय बेथ' माइ आबादखौ जोङो बेनिफ्राय हानानै बा बेबोथ' जोङो फिथाइखौ माबायदि मोननो हायो नोथाङा बुंना होनो हानाय नामा एसे
बेखौ माइखौ जेब्ला दैज्लां बोथोराव गायो ओ बे नि उनाव ओ जानुवारि बै डिसेम्बर जानुवारि फैनाय लोगो लोगोनो
औ
बे खमाव फसलखौ मोनोब्ला दैखांनाय जाया आरोना
औ अ
जेब्ला माइ फसला मोनो बेखौ हायो आरो ना हानानै
औ औ औ।
हानानै ओ बेखौ सानदुआव होना बेखौ बिदिनो फोराननानै माइरंसिम सोलाय होनाय जायो आरो।
औ। अ बेजों लोगोसेनि गामि ओनसोलाव आरो बिफोरबादि जों गोबां जेरै बादि जों जेटफोर लानानै औ बोथोर लानानै मावनायखौ बांसिन नुनो मोनो जोङो।
औ।
औ दा बेबादिनो दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावो आरो मेसें बोथोराव बेलेग आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
औ औ।
बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय हाबादनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? जेनेबा जोंनि औ जोंनि जानाय मैगं थाइगं
उम‌। दा ओ दा आथिखाल समाव बांसिन उम आबाद मावनायाव माइ आबाद मावनायाव दुब्लि फोथाराव
औ।
मोसौनिस्राय ट्रेक्टरखौ बांसिन बाहायनाय जादों आरोना।
औ औ।
दा बेनि जाहोनावनो दानि दुब्लि फोथाराव फानसौफोराबो जोबनो हमदोसै।
औ नंगौ।
मानो होनोबा ट्रेक्टराव जों बायदिसिना थाव मबिल बाहायो नालाय।
औ औ।
बे दैयाव गोलैनानै बेफोरनो ए-एफेक्ट खामो आरोना।
औ।
दा बेनि जाहोनावनो माइ आबादफोराबो बाराद्राय मोजां जानो हमाखै आगोलनिसा खम जानो हमदोंसै आरो ना फसलफोरा।
औ औ औ औ।
ओ।
दा नोंथांनिसिम आङो दा आंनि सोंनायखौ नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय आं नोंथांनो साबायखर बाउहरबाय नोंथां।
गोजो औ गोजोन्थों।
औ औ बेनिखायनो नोंथाङा दा बेफोरबायदि आंबो नोंथांनिसिम एसे फोरमायना होनो सानबाय नोंथां।
औ बुंलाय।
दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादनि सोमोन्दै मा गामि ओनसोलाव मा मा आबाद मावनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै दा जोङो गुबैयै दा दैज्लां बोथोर सफैबाय नालाय नोंथां दा दैज्लांखौ जोङो आसामनि आब माइ आबाद मावनायखौ दा‌ नुनो मोनो गोबाङैनो।
औ।
दा बे माइ आबाद मावनायाव औ जोंहा गुबैयैनो बेयाव खायसे जोंहा खामानि जेनेबा बिथांखि बायदि सिस्टेम थायो जोंना बेयाव। मावनांगौ खामानि थायो जेराव जों दुब्लि फोथाराव औ गामि बा नैबे मुगायाव सोलिबाय थानाय दानि गोदान मुगा सोलिबाय थानाय बायदिखौ जों हाल एवना लाग्रोयो गिबियावनो
औ औ।
बेफोरो न'आव एवनानै बेयाव जोङो दै सार ओ हाखौ जोङो गुरै खालामनानै लाग्रोयो दैजों मिलायहोनानै हाब्रु बायदि। आरो बेयावनो जोङो फोना फोनानै दोननाय जा खोथिया बेखौ जोङो फुनानै बे हायावनो गाय फैयो। औ बे हायाव गायनानैनो जोङो बे माइ आबादखौ माने मावजेननो लाजेननायाव जोङो बेखौ ओ माने बा द' दानसोनि उनाव फिथाइ महरै मोनहैनो हायो जेराव जोङो ओ बिनि मोननाय फिथाइ मोन जेब्ला फिथाइया मोनफैयो अब्ला बेखौ जोङो हानानै न' न'आव लाबोनानै दोनो आरो बेखौ जोङो नाग्रा मिसिनफोरजों नानानै बा टेक्टर गिदिरफोरजोंबो जोंहा खौ नुनो मोनो। जेराव ओ बे मेसिंआव सोना हैयोब्ला माइ दांग्रिखौ बेनिख्रुइ माने फिथाइया आलादा बेनि ओ जा देन्था थायो बे देन्थाया आलादा जानानै जिगाब खौ जों नुनो मोनो आरो फिथाइयाबो ओ माने फिथाइ गोजा माइ फिथाइ बेखौ जोङो आलादायै गबोनायखौ नुनो मोनो आरो। नोंथां बेबादिनो जोङो बे माइखौ जोङो दुब्लिनिफ्राय हानानै लाबोनानै, बेबादि जों हुख्रेमनानै लायो। जेराव जों बेफोरखौ उननि समाव गावनि बा जानाय आदाराव जों बेखौ दुलि बायदिफोराव, बस्थाफोराव सोनानै दानो बेनि उनाव जों बेखौ ओ जेब्ला ओंखामनि महराव जों जानो नागिरो बेयावथ' जोङो माइखौ गिबियावनो लामनानै लाग्रोयो जोङो। ओइ सान्दुङाव लामनायनि उनाव बिखौ जोङो मेसिङाव लानानै थाङो सौनो थाखाय जेराव जोङो बिनि फिथाइनि सिङाव थानाय जा माइरं बेखौ जोङो मोननो हायो आरो ना।
औ औ।
बेनिफ्राय ओ बिनि बिगुरा जोंहा मोनसे गुन्दै गुन्दै जाजोबनानै गुन्दैनि महराव ओंखारबोयो जेराव जोङो बेखौ अमानि थाखायबो जाग्रा आदार हिसाबै बाहायनो
ओ औ।
औ दाबो बायदि जोङो माइ आबाद मावनायनिफ्राय जों बेबादि ओ माइरंखौ मोननो हायो जोङो जानाय आदार ओंखामखौ जों दिहुनना लानो हायो आरो नोंथां।
औ।
दा बेवहाय औ गोबां जोङो बिखान्थि बा थि बाहायनानै जोङो बेबायदि आबादनि गेजेरजोंनो गावनि थांना थानायनि जिउ राहालामाखौ दिहुनानै लानो हाबाय आरोना नोंथां
औ औ।
दा बेबायदिनो औ गोबां सिन्दाफोरा नै दा बियो माय आबाद मावनानैबो गोबां माने माइ फसल दिखांनानै बिसोरो माने खालाइबोर बिथिङावबो गोबां दावगानायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां बिसोरो बेबादि माइ आबाद मावनाय गेजेरजों आरो बिसोरो गोबां माया मायखौनो बिसोरो गुबुननि दारै एबा गेजेराव आसारनि गुबुन बा शहराव फानहरनायखौ जों नुनो मोनोआरो नोंथां ओैरैबायदि मा औ बेफोरबायदि फानहरनानैबो बिसोरो न'खर जिउ संसारखौ दालांनो हायो आरो नोंथां
उम बेनि बेनि बेनि गेजेरावनो ओ नोंथांखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरोना आं
औ नोंथां बुंजागोन
दा जोंनि ओनसोलाव दा माइ आबादखौ मोजाङै बेखौ बांहोनो थाखाय जों मोनसे खामानि मावनांगोन आरोना
औ औ।
नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों नामा?
औ नोंथांङा फोरमायना होनाय एसे होमबा
दा जोंनि ओनसोलाव बांसिन मोसौनि अनगायै ट्रेक्टर बायदि ओ गोदोर टेक्टर फिसा ट्रेक्टर बेफोरखौ बाहायनो हमदों नालाय
औ।
बेनि अनगायै जों सिगांनि बायदियै जों मोसौखौ बाहायनाया जोंनि थाखाय मोजांसिन जागोन आरोना मानो होनोबा दा जोंनि जेनेबा माइ आबादफोराबो बारा जानो हमाखै आरोना बेनि थाखायनो बे ट्रेक्टरफोरखौ बाहायनायनि जानाय जानो हायनायनि थाखायनो आरोना
औ नोंथां नंगौ।
अब्लासो जोंनि जोंनि देहा सोलेराबो मोजाङै थागोन आरोना मानो होनोबा बेफोरबायदि गाज्रि ओ बेसाद जेरै माइफोरा मोजाङै जायाबा जोंनि देहाया मारै मोजाङै थागोन नङा होमबा
औ नंगौ औ।
बेखायनो जोंङो बेब उम नंगौ जों ट्रेक्टरखौ खम ओ खम सम नि थाखाय जों बाहायनाय जायो जेनेबा मोसौआव ओ हालेवबा बेयाव गोबां सम नांगौ नालाय बेनिखायनो जों ट्रेक्टरखौ बाहायो।
औ नोंथां।
थेवब्लाबो जोङो ओ फिफ्टि फिफ्टि बाहायनाया मोजां आरोना
औ औ नंगौ